औ खोनादों नोंथां।
औ खोनादों।
नोंथाङा मोजाङै दङ ना?
औ आं मोजाङैनो दङ नोंथां।
नोंथांं नोंथांजोंहाय मोनसे आयदा आयदानि सोमोन्दै सावरायनो थाखाय नों नोंथांखौ हांख्रायदों दा बै आयदायानो जाहैबाय जे बर'फोरनि जामुं बिनि सोमोन्दै नोंथांजों दान्दिसे सावरायनो लादों।
औ बर'फोरनि जाग्रा आदार ना औ ज' बर'फोरनि जाग्रा आदारनि सायाव ना औ औ जागोन दे।
दा जाग्रा जाग्रा आदार होननानै बुङोबाथ' नों थां जोंनिया बर' बर'फोरनिया गुबैयै ओंखामखौनो जानानै थांनानै थायो। दा गोदो गोदाय समनिफ्रायनो बर'फोरा जाग्रा आदारखौहाय ओंखामखौनो गाहाय खालामनानै बिसोरो आबाद मावनानैहाय थांनानै ओ थाबोदों नङा होमबा नोंथां? दा बैफोरनि गेजेराव हाय जाग्रा आदार होननानै बुङोब्ला ओ सरासनस्रायै बर'फोरा सावनाय मेनाय रुनाय बायदि बायदि बिथिंजोंहाय बिसोरो जाग्रा आदारफोरखौहाय ओ बायदि आदब बाहायनानैहाय जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों। दा गोदोनि समावहाय जे रोखोम रुनाय सावनाय मेनाय बैफोर माखासे जाग्रा आदारफोरखौहाय ओ खालामनानै जाबोदोंब्लाबो नाथाय दिनैनि बे मुगायाव हाय बैफोर माखासे जामुंफोरनि जे जानाय स्टाइलफोरा सोलायनायखौ जों नुनो मोनसै। नङा होनबा नोंथां दा नोंथाङा। जोंनि बर'नि बे जाग्रा जामुंनि सोमोन्दै। एसे फोरमायदो नामा।
औ हागोन हागोन औ जाग्रा जाग्रा आदाराथ' आदार होननानै बुङोब्लाथ' जों गासिबो आदार जानानै थांनानै थायो जेनेबा जाग्रा आदारनि गाहाय गाहाय होननानै बुङोब्ला जोंनियावहाय ओंखाम जायो बेनि उनाव जोङो बर'फोरा माखासे जाग्रा आदारफोरखौ गाव होननानै सिनायथि होबोदों जायनि गेजेरजों बर'फोरा बा मिथिंगायारि मोननाय मोननायफोरखौ हायनानै जोङो जाबोदों बर'फोरा बांसिन मिथिंगाजोंनो सोनारनै थायो नालाय बेखायनो जाग्रा जाग्रा बायदिसिना जामुंफोरखौबो बर'फोरा मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमो।
नंगौ नोंथां।
बर'फोरा हाग्रा बंग्रानिफ्राय गोबां माखासे मैगं थाइगं बुथुमनानै जाबोदों आरो जाग्रा आदार होनायाव जाग्रा आदार होनायाव ओंखामजों लोगोसेथ' ओंख्रियाबो थाफायो नालाय बेखायनो। ओ। ओंख्रि ओंख्रिनि बेलायाव मानसि। फोरा बर'फोरा गोबां बायदि रोखोमनि ओंख्रिफोरखौ हाग्रानिफ्राय बुथुमो जेरैबायदि मैद्रु मै मेख्राइ जानो थाखाय बायदि हाग्रा बंग्राफोरखौ बुथुमो आरो गुबै बर'फोरनिओरै ओंख्रिहाय जोङो सबाय नारजि आरो अनला बायदिफोरखौनो नुनो मोनो आरो बर'फोरा गाहायै खारैखौनो बांसिनै बाहायोमोन मानोना गोदोहाय थाव आरि थाव बिदि संख्रिनि अनगायै बेलेग गुबुन जिगादफोरखौ बाहायामोन आरो गाहायै बर'फोरा मिथिंगायारि मोननाय बायदि बेसादफोरखौनो बाहायनानै जायोमोन आरो।
थारैनो नोंथां नोंथाङा थारखौनो बुंदों दा। गुबैयै बुंनो थाङोब्ला नोंथां।
औ।
खोनादोंना नोंथाङा।
औ खोनादों दे होनलाय।
हेल'। अ दा नोंथां गुबैयै बुंनो थाङो थाङोब्ला नोंथां।
औ औ खोनादों नोंथां।
गुबैयै बुंनो बुंनो थाङोब्ला नोंथां जे बर'फोरनि माखासे जामुङा जाग्रा आदार। फोरा जे थिनानै जानाय बायदिखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां। दा बै थिनानै जानायफोरनि। गेजेरावहाय जोङो नाफाम नारजि गोरान बायदिफोरखौहाय जो गोबाव समसिम गोबाबा। गोबाव सम दोननानै जानो थाखाय जों थिनानै दोननायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नंगौ थारैनो।
दा नों नोंथाङा दहाय फोरमायनाय बायदि। जे जोङो खारै होनदोंना बै। खारैआबो जाहैबाय जोंनि। मिथिंगिायावनो मोननाय जोङो सबाय सबायाइनि आरो बेसरनि थालिर बिलाइनि बायदि बायदिखौ सावनानैहाय जों बानायनाय जाया जायो नङा होमबा नोंथां।
नंगौ नंगौ।
दा जोंनि बर'निनो जामुं जे बयजोंबो मिथिसार जानाय। जे अनला सबाय बैफोर ओंख्रि फोरावहाय जोंहा खारैखौ होथारनांगौ जायो। खारै नङाब्लानो खारै नङाबा ब्लानो अनला ओंख्रि जाया होननाय मोनसे बाथ्रा दङ'। नङा होमबा नोंथां थारैनो बुंनो थाङोब्ला खारै नङाबानो अनला ओंख्रि जाया होननाय खोथाया बै खोथाखौ गोसोआव फैयो जे जोंनि बर' समाजावहाय मोन मोनद' रोखोमनि हाबा लानाय जे खान्थि दङ बे बे मोनद' रोखोमनि हाबा लानाय खान्थियाव जे हाथासुनि हाबा होननाय दङ बे हाथासुनि हाबायावहाय आ हौवा गोदानखौहाय हिन्जाव गोदाना जे अनला ओंख्रि संनाय जायो। बै अनला ओंख्रियावहाय जे हिन्जाव गोदाना खारै होआलासिनो आरो हालदै होआलासिनो संनानै जानाय जाहोनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
औ औ
अब्ला नोंथां बे खारै गैयाब्लानो अनला ओंख्रि जाया होननाय खोथाया बेसेबां गनायथाव जागोन
खारै गैयालासिनो अनला बानायनाय हेलौ
नोंथांमोननि जायगाथिं नोंथांमोननि जायगाथिं गैया नामा?
अ ओ जों आंथ' बेफोरबायदि खान्थिखौ खोनायाखै नोंथां फेराखैबो।
जे हाथासुनि हाबा होननाय दङ ना?
औ औ
हाथा-हाथा लानानै जे हाथासुनि हाबा होननाय खुंनाय दङ बै समावहाय अनला ओंख्रि ओंख्रि अनला ओंख्रि सङो ना
सङो ओं सङो।
बै अनला ओंख्रियावहाय खारै होनाय जाया
हाथासुनियावहाय?
औ हालदैबो होनाय जाया नोंथां।
अ हालदैबो होयो आङो बिदिथ' नुफेराखैमोन आरो।
नुफेराखैमोन ना नोंथां?
औ औ
अब्ला बैफोर माखासे खान्थिफ्रा नोंसोरनिथिं एसे जुदा जागोन?
औ जायगा लायै जायगा खान्थिफोरा जुदा जुदा जायोना औ। औ नोंथाङा फोरमायनानै होदो।
दा नोंथाङा जे-जे जोंनि थिनानै जानाय माखासे जामुंफोर दङ बैफोर जामुंनि सोमोन्दै नोंथांमोननि जायगायावहाय माबोरैहाय जायो बिनि सोमोन्दै सुंद'यै फोरमायदो नामा?
अ थिनायनि जानायनि सोमोन्दै ना?
औ नोंथां।
औ फोरमायनो हागोन थिनानै जानायाव थिनानै जानाय होनबा नारजि गोरान बिदिखौ बुंदोंमोन ना ओमफ्राय नारजि गोरानखौ जेनेबा नार्जि गोरान थिनानै जानायाव जोङो नार्जि गोरानखौ बानायनो थाखायथ' जों गाहायै फाथोखौनो फाथोनिफ्रायनो बानायोना नारजिखौ जे जोङो ओ फाथो बाय फाथो बिदि बेगर बायनानै लाबोनानै फाथोखौ जोङो माबानाय जायो। फोनानै फोनानै ओमफ्राय ओ जेब्ला बिलाइफोरा रायो रानानै जों बेखौ फाथोखौ जोङो गोथाङैबो ओ फोरानालासिनो माने गोथां गोथां बिजौफोरखौबो संनानै जानो हायो। आरो बेबो मोनसे रोखोमनि बर'फोरनि जानाय आरो जेनेबा बेखौ ओ मा होनो बेखौ रुनानै जानाय होननानै बुङो। जाय ओ बि बेनि उनावहाय जेब्ला बिनि बिलाइफोरा बिलाइफोरा रायोबाथाय जोङो हानानै फोराननानै फोराननाया सान्दुङा जुदि मोजाङै नाङोब्लाथाय बियो सानथाम सानब्रैनि गेजेरावनो रानो आरो। आरो सान्दुङाथ' एसे नाङाब्लाथ' एसे गोबाव लायो राननो।
बेबायदिनो बेबायदिनो नारजि जायो नामा नोंथां?
औ बेबायदिनो बेखौ गोरानै फोराननानै दोननानै ओमफफ्राय रानोबाथाय बेखौ सोनानै दोनो आरो एसे थंग्रा बा थहा बा प्लास्टिकआव बिदि सोनानै दोनो। ओमफ्राय बेखौनो थिनानै जोङो जेब्ला जानो गोसो अब्ला बिनिफ्राय दिरुननानै जोङो सोमनानै नारजि बानायनानै जायो आरो।
नंगौ नोंथां आरोबाव जे बुंदोंना नाफाम होननाय मोनसे जामुं बिनि सोमोन्दैबो सुंद'यै बुंनो हागोन ना?
औ नाफाम नाफामखौबो जोङो नाफामखौबो गाहायै नानिफ्रायनो बानायोथ' औ नाफाम बानायनो था खाय जोंनो ना फि सा फिसा नांगौ ना नांगौ जायो आरो ओ ना जोंथ' ना बर'फोराथ' बिराद ना गुरनानै जाग्रा मोनसे जे हारि होननानै सिनायथि जाखानाय बेनिखायनो जेब्ला दैज्लां फैयो अब्ला ना ना मावाफोरा बिराद जायोना दुब्लिफोराव दुब्लि फोथारफोराव बेबायदिनो आइजोफोरा ना गुरनो थाङो जेखायफोराव ना उथिनायफोरखौ जोङो ओ लाबोनानै एसे सायनानै आरामनो माबानानै दोनो आरो बिनि उनावहाय नाफाम बानायनो थाखाय औवा हासुंखौ बाहायनाय जायो जेनेबा औवा हासुं बफ्राय ना थास' बिलाइयावहाय नाखौ दोननानै बे औवा हासुं सिङाव ना नाफामखौ बे ना नाखौ जाय थास' थास' बिलायाव दोनगोन ना बेवहाय बेखौ थोन थोन सोनानै दोनहरनाय जायो आरो दोन्नानै ओमफ्राय बेखौ औ
थारैनो नोंथां जे नाफाम होननाया बे नाफाम देनायावहाय जोंहा ओ थास' बिसं ना थास' जे बिफां बेखौहाय होनानै देनाय जायो आरो बेखौ मोनाब्ला जोंहा खुमब्राखौ बुद होनानै नाजों ना गोरानजों देफानानै होनानै हासुङाव सोनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो। बैफोरनो जोंनि बोसोरसे एबा बोसोरनैसिमहालागै थिनानै दोननानै जानायखौ जों नुनो मोनो। दा बैफोर माखासे जामुं फ्रानो जोंनि बर' समाजावहाय जे थिनानै जानाय माखासे जामुं बैफोरावहाय गोगलैयो नङा होमबा नोंथां?
थाखायबो एसे मोजां होननानैबो मिथियो जेनेबा जोंनाव गेस्थिकारि जायोना आरो बेवहाय खारै खारै नाफामखौथ' खारैदो सङोना? खारैखौ स खारैखौ संनाय जों नुनो मोनो ओमफ्राय एसे जायोब्लाथाय एसे माने गिस्टकफ्रा एसे खारनाय बायदि इदि
बेखिनि बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ जागोन दे।
गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
दे नोंथां।